औ फंबाय औ
खोनादों आदाया?
औ फंबाय खोनादों।
औ आदाजों आङो फंनैसो खोथा सावरायलायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन।
औ फंबाय
औ आदाया दसे सम गावनि जा बेसेन गोसा समखौ होथ'नानै आंनो रायज्लायनो हागोन ना?
औ फंबाय आं हागोन दे फंबाय।
औ ओ आङो आदाजों बायदिसिना आयदानि सायाव सावरायलायनो होननानै सानदोंमोन आरो
जागोन फंबाय रायलाय जागोन।
औ दा आयदाफोरा जाहैबाय जा बिबार होननानै जों जायखौ बुङो
औ
बे बिबारा मा मा रोखोमनि बिबार थायो।
औ।
आरो बिबारखौ जों मा मा खामानियावहाय बाहायो।
औ।
लोगोसेनो बिबारखौ जों मानो गायनांगौ बेनि सायाव आदाया मोजाङै आं फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ हागोन फंबाय हागोन।
औ आदा।
ओ अ गिबियावनो फंबायखौ गोजोन बिलिफांहरनि गाहाम हामलाय जासिहरबाय।
औ आदा गोजोननाय थाबाय।
जाहाथे फंबायाइनि देहाया इसोरनि अननायाव मोजाङैनो थायो।
औ औ।
ओ फंबाया बुंदों मा बिबारनि सायाव नङा होनबा फंबाय।
औ आदा।
औ बिबार होनना बुङोबाथ' जोङो गासिबो मिथिखागौ ओ फांसे दंफां बा फांसे लाइफाङा बेयो ओ गावनि फिथाइ थायनो थाखाय ओ बिबारखौ बारग्रोनो गोनां जायो नङा होनबा फंबाय।
औ आदा नंगौ।
औ जेरै थाइजौ बिबार ओ खान्थाल बिबार ओ गय बिबार नाले नारेंखल बिबार नंङा होनबा फंबाय। बे बायदिनो गोबां बिबारा गावनि फिसा माने फिसाया बे माने बिबारा माने दंफां लाइफांनि थाखाय मोनसे ओ फिसायानो हमना ला आरोना फंबाय।
औ नंगौ आदा।
औ बेबायदिनो जोङो बुंनो थाङोबा सरासनस्रायै फुल नङा होमबा।
औ।
बेखौ जोङो मालाबा खायसे मोनसे बिबारखौ ओ जोङो इसोरनोबो बावो।
नंगौ आदा।
इसोरनो बावो आरो खायसे बिबारखौ जोङो जानाय हिसाबैबो बा जों बाहायो।
औ।
औ जेरै जोङो जानाय हिसाबै बुंनो थाङोब्ला फंबाय
औ आदा।
औ जेरै जोङो थास' बिबार
औ आदा नंगौ।
औ ओमफ्राय थालिरनि बिबार जेरै मैखुन
औ नंगौ आदा।
औ बेबायदि ओमफ्राय मेथावखा बिबार
औ आदा।
औ बेबायदिनो गोबां बिबार दङ। थास' बिबार मेथखा बिबार ओ बे गोबां बिबार दङ जों बेबायदिनो जोङो खायसे जाथावना जों जायखौ जायो। बेखौ जोङो जानो। थाखाय जोङो बिबारखौ जोङो ओ माने गायो आरो नङा होमबा फंबाय।
औ औ नंगौ।
ओमफ्राय जोङो जेरैखि जाया जोङो खायसे बिबां बा बि बिबारखौ जोङो इसोर फुजिनो थाखाय। जोङो। न'खर न'खर गायनानै लायो।
औ।
जेरै बुंनो थाङोब्ला जोङो गेन्दा फुल
औ।
अ बेफोरखौ जोङो गायो। जबा फुल।
औ।
बेफोरखौ जोङो गायो। थिग बेबायदिनो जोङो। खाथन्था फुल गुफुर बिबार नङा होमबा।
औ नंगौ आदा।
फंबाइ। बेखौथ जोंओ न' साखाथियावनो जोङो गायनानै लायो। मानो होनोबा बेफोर गि बिबारखौ जोङो इसोरनो फुजियो।
औ आदा।
औ बेनिखायनो जोङो बेफोर बिबारखौ जोङो माने न' साखाथियाव गायना लायो।
औ औ।
ओ जों जाय बिबां बिबारखौ जों जायो।
औ। औ।
बेफोर खौबो जोङो मालाबा मालाबा सुबिदा मोननाय जाय बिफांनि बिबारखौ जों जायो।
औ।
औ बेफोरखौ जोङो न' खाथियाव जों मालाबा मालाबा गायना लायो आरो‌। बेबायदि ओ। जेरै जोङो सेवालि बिबार
औ नोंगौ आदा।
औ बेखौबो जोङो जायो नालाय बिबारखौ।
औ।
जों बेखौ न'सुं सेराव गायनानै लायो।
औ।
बेबायदि गोबां बिबारफोरखौ जोङो बा बिबार माने बिफांखौ बिफांनि उनावसो बिफां गायफ्लां गायबासो बि बिबाराबो फैयो नङा होनबा फंबाय?
औ आदा नंगौ।
हेल'।
औ आदा नंगौ।
फाय जोङो गोबां माने बेबायदि सोलियो आरो। आरो आंथ' फंबायनो गोबां जानाय आरो इसोर फुजिनाय बिबारनि बागै गोबां बाथ्रा बुंबाय। आरो बेनि सायावनो फं बाइया जा बिबारनि बाखै मिथिगौ ए खो एसे बुंनो हागोन नामा फंबाया?
औ औ आदा। दा जोंहा बिबार होननानै बुङोब्ला खोनादों आदाया? बिबार होननानै बुङोब्ला औ। खोनादोंना आदाया?
अ फंबाय खोनागासिनो दे।
औ बिबार होननानै बुङोब्ला आदाया खोन्थाखाबाय बिबारखौ जोङो ओ खायसे जेनेब बा जोङो जानाय बेलायावबो जों बाहायो। खायसे बिबारखौ जोङो फुजिनाय इसोर सिबिनाय बेबायदियावबो जों बाहायो।
औ।
आरो बेनि अनगायैबो जों मा खायसे बिबारफोर दोङ जायखौ जोङो मुलि हिसाबैबो जों बाहायो आरो।
औ औ।
औ। दा बिबारखौ जोंनो मानो नांगौ होननानै बुङोब्ला बिबारा थारैनो जोबोद जोंनि गोसोखौ बोयो।
औ।
बिबारा जोंनि गोसोखौ रंजाहोयो आरो बेबायदिनो जोंनि गोसोखौ मा बोदोर खालामो।
औ
दा गलाब बिबार होननानै बुङोब्लाथ जोङो मोनथिखायो।
औ
जायखौ बिबारनि रानि होननानै जोंङो मोनथियो आरो खोनायो।
औ औ
दा गलाब बिबाराबो जोंहा गोबां गाबनि थायो जेरै गोजा गाबनि ओ बि दिनो गलाब गाबनि थायो गुफुर गाबनि थायो बिदिनो माखासे गाबनि जों गलाब बिबार खौहाय नुनो मोनो।
औ औ
बार होननानै बुङोब्ला जोंहा बिबारा गोबां रोखोमनि थायो। आरो गोबां गाबनि थायो आरो
औ
जेरै जोंहा जा गेन्दा बिबार होननानै बुङोब्ला जों गिबियावनो मोनथियोमा गोमो गाबनि होननानै
औ औ
अनगायैबो जोङो बे गेन्दा बिबारखौ गोजा गाबनिबो जों नुयो मालाबा
औ
दिनो गोमो गाबनि नुयो। बिदिनो खमला गाबनिबो नुयो‌।
औ
बेबायदि आरोखि लोगोसेनो जोंहा बिबारनि गाबफोरा माखासे मानि दं जेरै निला गोमो बिदिनो गोथां गुफुर गोजा। माखासे मानि गाबनि जोंहा बिबारफोरखौ जों नुयो आरो
औ
रो गंसे नखराव एबा गंसे नखरनि जोंङो लांगोनायाव बिबार बागानखौ मानो नांगौ होनना बुङोब्ला
औ
बिबार थायोब्ला जोंहा मा जेब्ला जोंङो फुङाव सिखारनानैहाय बिबार बागानाव जोंङो जेब्ला दान्दिसे सम जोङो थाबायग्लांगोन
औ
अब्ला थारैनो जों गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनो आरो
औ बै समाव
औ औ जेब्ला बै बिबाराव हाय सिख्रि सिख्ला बेरे बायदिसिना बानानैहाय बिदै सोबनायखौ जों नुयो अब्ला जोंनि गोसोआ आरोबाव बांसिनहाय मा गोजोननाय मोनो सुदेम मोनसे मोनो आरोखि।
औ औ
औ आरो बिबारखौ जोंङो मानो गायनांगौ जोंनि लांगोनायाव होनना बुंङोब्ला जों मोनथिखायो जोंङो बिबारखौ नांगौ खायसे बिबार जेरै - जोंङो होनना बुंङोब्ला जेखौ मा होनना बुंङो बेबायदिनो थगर बिबार थाहैबाय। बिदिनो गलाब बिबार खौबोथ जोंङो खायसे मोदोमनाय जिराद बानायनायावबो जों बाहायो। औ बेबायदिनो आरोबाव जोंङो बुंनो थांङोब्ला माखासे मानि बिदि बिबारफोरखौ जोंङो सिबिनायाव एबा फुजिनायावबो जों बाहायबाय। आरो खायसे बिबारखौ जोंङो जानाय हिसाबैबो बाहाय बाय जेरै जोंहा सेवालि बिबार जायखौ जोंङो हरावसो बारो होननानै मोनथियो आरो, औ सेवालि बिबारनि मोदोमनायखौबोथ जोबोर मोजां मोनो। औ बिनि मोदोमा थारैनो जोबोर मोजां आरो बेबायदिनो जोंङो बिबारखौ मा होनो जोंनि गावबा गावनि ननि लांगोनायाव गायननांगौ आरो। औ अब्ला बिबार गायोब्ला थारैनो बिबारा ननि लांगोनायाव थायोब्ला जोंङो जोबोर मोनसे सुदेम गोसोखौ जोंङो मोनो नोंखायनो जोंङो मा बिबारखौ आरो जोथोनबो लानांगोन आरोखि। अ। बेयो फुलि बिदिनो फुलिनिफ्राय फिसानिफ्राय देरनायसिम बिबार बारनायसिम जों बेखौ मोजांङै जोथोन लानानै बेबायदिनो गावदांदां बेखौ बारफु होनांगोन आरो औ आ दे
गोबांथ जों रायलायबोना हमबाय।
औ
बेबायदिनो बिबारा जोंनि गोसो खौ मुहि होयो। ओ बिबारखौ जोंनो सानफ्रोमनोबो नांगौ। बे बायदिनो खायसेया जाजायो खायसेया इसोरजों इसोरनो सिबिनो थाखाय जोंङो खायसेखौ जों बाहायो नंङा होम
औ औ
बेबायदिनो गोबां बिबार दों आरोना फंबाय।
औ आदा।
अ दे बुंंलाय फंबाइ आ
औ अब्ला आदाजों आंङो सावरायनो मोननानै आदाजों सोंलु खालामनो मोननानैहाय गोबां ओ मोनथियै बाथ्राखौ मोनथिनानै गोजोननाय मोनबाय। आसा खालामो आदाजों आरोबाव फिन उननि समफोराव लोगो मोनफिनबावगोन आरो माखासे मिथियै बाथ्रा मिथियै आयदाफोरनि सायाव सावरायबावनो खाबु मोनगोनखौ आंङो मिजिंथिनानै आदाखौ जोबोद रोजा रोजा साबायखर बाउहरबाय।
फंबाइनिसिम ओ रोजा रोजा साबायदखर बाउबाय।
औ
बेखिनियावनो आंबो दोनथनाय जाबाय फंबाइ गोजोन्थों फंबाइ।
गोजोन्थों आदा। गोजोनथों गोजोन हर।
थेंक इउ फंबाइ गोजोन्थों।